औ बोरै दं खबर सबर? ओइ ओरैनो हरदोंमोनलां।
खलेजसो थांनो नागिरदोंमोन आं नोंथां।
कलेजावसो थांनो नागिरदोंमोन होनबा? थाङासै लां दिनै बानानै।
अह। आंबो थाङा थांलासो सो मोनबाय, फैसाफोरबो गैया माथो गारि भाराफोरबो।
अह, बेनोलै एखेसो।
दिनैबो सुनिबार थांगोन थांलासो सानबाय आं थाब गखायो जोंना।
अह।
बारा मोजां क्लास जाया माने जोंना सुनिबारखाय।
अह नोंथाङालाय मा लादों?
आङो माबा आर्टस लादोंमोन आरोना। आमफाय दा मा जायो र' फि अ फोर प्लास जा पास जाबाथ' आइ थि आइ सो लानोसै आं।
ओम मोजां हाथियायाबो
सिक्स सेमिटारसिम सहैबा आइ ति आइ लानोसै
ओम आय थि आइ खोलाय नोंसिना अबाव फाराय हैनांगौ
जोंना कलेजयावनो दंखायो
कलेजआवनो दंखायो होमबा आइ ति आइ आ
मोजां होनबालाय
मोजां बिराद मानसिफोर लाफैयो आइ टि आइ खौबो आइ ति आइ साबजेक्टफोरखौ
नोंसिना कलेजआ गोजान जायो खोमा ना नोंथां?
गोजान जायो ओंखायनोथ फैसा थाखानि प्रब्लेमथार गारि भारा थांनो कलेजाव
लोगोफोरालाय साबैसे
लोगोफोरा मालाय बाइक दंखाजोबो इस्रा बाइकजों थाङो आं हालसो गैया गोरिबथारना
गामिनिफोरलाय सासेबो थाङा?
गामिनि गैया मालाय रुम थाहैयो जोंहा रुम हरनो हायाना फैसा रुम थानो
अ
बिराद टेनसन दंथारो
अ जेबो नङा उनफ्राव जालांगोन बियो
मा जायो फैसा हरनो हाबा फरायनोसै
अ
नोंथांनालाय दा नोंथाङालाय दा फरायगासिनो नामा?
औ आंनाबो बिदिनो सोलिगासिनो दं मोजाङाव
आंखि बिए माबा मोनबाय आं एखेसो समानसो आंबो एबार पि अ होगोन
मालाय सिन्था गैया फैसा थाखानि
ए एखेसो एसेलसो
आंहाथ नै दा गारि भारानो थां होना ना
देलै जोंनाबो बिफाफोरा अबबा बेलेगाव खामानि मावहैदोंना एसे भुटानाव
ओम
नङाबा गैया जोंनाबो एखेसो
जोंनाथ मा खालामगोन मा मागोनसो मोनबाय आं
गोजान जायोना नोंसिना एसे
गोजान जायो रुमसो थानो मोननांगोमोन
अ रुमफोर थानोबो लोगोबो नांगौलै हारसिंबा खरसाया बांद्राय जायोना
नोंसिनालाय मा कलेजनि नामआलाय मा नाम नोंथां
जोंना माबासो सिमलगुरि खलेस
समलगुरि
बेसेबांसो जायो नोंसोर नालाय क्लासाव मानसिफोरा
जोंनाव बुरजायानो जाय एक्सबार गाहाम एक्स बार' सासो
अ बुरजायानो जायो माथो नोंसिनाव
नों नोंथां नालाय साबेसे
जोंनाव दाइनजि जन दं
दाइनजि जन
ओइदति औ
औ मास्टारफोरालाय साबैसे नोंसनालाय
मास्टारफ्रा जोंना बार'जनसो दं माखासे हारसा माखासे बर'बो दं।
अ मोजां फोरोङो कलेजफोराव?
फोरोंनायालाय फोरोङो मोजां इदिनो बारा बुजिनाया आरोना जों अबख अबेबा साबजेक्टखौ
मानसिफ्रा बुरजा जाबायना नोंसिनाव
बड' मेजर ना बिराद बुरजा मानसि
आइ ति आइसो लानसै आंबो र' एबार दिरि बि ए कमप्लित खालामनानै
मोजां होदो फिय'खौ
ओ होनांसिगोन उफाय गैला।
औ
आइथियानो मोजांलै नोंथां
औ लाइन बिदिनो माने लाइन्स लाखानांगौलै बिएफोरखौ फरायबा बे। सासृ जायो
बिदि फरायनानै लाइन लालांबाय थानांगौलै होमबासो मोजां जायो।
औ
बिजनेस मोनसे फरायलांनाय लोगोसे लालांफाबा बिजनेसफोरखौबो
मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
जोंहा सबायजों नासोमोन।
जोंहाबो गैयालै सज'ना खारैसो। ना गोरान।
नोंथाङोबालाय नोंथाङालाय बेसे क्लासनिफ्राय फराय
आङो जोंथ' थाखोसेनि फायसो हाबदों।
जोंनाबो बिदिनो एकेसो। केजिनिफायनो हाबदों जोंबो।
अबबा क्लास फाइभफ्राव दोनथ'नांदों जादों। थाखा फैसानि गैयाना एदमिसन सम खेबसे थाबाय थाखा फैसायान थाखा फैसायानो गैया नालाय प्रब्लेमथार ओंखायनो थाथ'नांबाय बोसोरसे
इदि गेफस थाबा बानाय मोनोलै।
प्रब्लेम बोना आरो। बानाय बांसिन बानाय मोनो।
जेबो नङा मोजां पास खालामबालाय एडमिसनफोरा फ्रियावनो मोनो माथो
मोनो मोननायालाय मानसिफ्रा होलाबायोना मोजां पास खामबा साख्रिनिफ्राय मोनसे खालामना दोननो नागिरदां आं एबार आगनिबिर
खालामना दोननांगौ बेफोरखौबो
बेफोरखौ आरो नाजानायनोसै बेफोरखौ
औ मा साख्रि नोंथाङा नालाय एप्लाइ खालामनाया
इण्डियान आर्मि सार सि आर सि एफ इखो एप्लाय खालामनो नागिरदोंमोन आं
आंबो दाखलि खालामनो नागिरदोंमोनलै बिदिनो आधार कार्डफोरावनो नामफोर माबाफोर मिलायथाराखै खालाम नांगौ आंहा
फेब्रुवारियाव ना मा मासाव फैयोमोन फैयोमोन नामा नोंथां इयो
औ फैयोमोन दाखलै फैनायालाय आंना आदार खार फोरानो नामफोरानो मिलायाखैलै मोनसे मोननै बुल जादों
बिसोराव फैबा नाजानाय नायसै मोनगोन ना मोना
एन सि लायाखै नोंथाङा एन सि लाबा इजि जायो साख्रि मोननायाव खोनादों हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ होइ नेट नांआसै नामा